हेल'
औ नै खम्बल जोमगासिनो आं गोजांदों।
बेबायदि आजादि बिन्दाज मोजां दं।
बिन्दास ओंखामखौनो नै संनो मोनाखै दाबो आरो बिन्दास खर' सादों थ' खर' साख्रुब साख्रुब मोनदों।
संलाबायबानो जाबायना आंबो नै संगासिनो ओंख्रि।
ओंख्रिबो गैया ब्रा दिसथाब थार
लायहो लायबासोमोन दा उम जादों नै दासो संगासिनो फिन्दिजों आलु दाफंगासिनो।
बे खांसिखलाखौनो संदोंसै बिसोरोल आलुबोथ‌ गैखाया खोमा। आं स्कुलाव फाजा संलार दिनोसै दालिबो खन्सेब जाजासिोन दालि ओंख्रि।
मैयानि जोगोनारा लाय?
जोगोनारा मैया मोनायाव जायाखै दालाय?
हख थाबाय
खवाबिनि जाबाय।
आतसा
उम
थेलेलेबाबो थोदों ना बेसोर साथाम जों।
साथाम थोबाय खुनुरोखोम बिदि फोरानजोबनानै जाबाय दै फोरानजोबनानै लास्ट रानसाबनो
लाथा लाथा लाब्रााय।
सवाबिनखौ बाथोन देबाय एसे बेयाव होसननो माखासे।
ओम।
नोंसोरसो मालाय बेदर गोथाव गोथाव जाबाय थायो।
न रुपेल मुरिसो जादों।
मुरि
उम।
मानि मुलि जालाबायखो
ओरैनो ओरै सामब्राम बालु लाबायनानै
ए हाफ मं जागैमोनलै। आइयै आंबो जागौमोन। खान्थालसो जानो लुबैलाबायदों माबा दा मोनाबो।
खान्थाल मैया ना मालाबा जायाखै नोंसोर खान्थाल?
माला मैया जाखो खान्थाल माला मैया खान्थाल जानाय नुखो नों जेनेबा। नआव लाना फैनां सिगोनलै खान्थाल। जानो जाफैनांसि
मानिसा मोननाव फै। दंना न'आवनो नोंसानावनो दं नोंसिनाव न' आव दं।
गिदिरखौ जाबायसै नामाथाय आंहा जाहैनांगौमोन गोथावखौ। मोनलायलांबायसो गावब्रालायबाय।
माबा दा गोथां गोथां जाग्रा एसे गोमोस्रो गोमोस्रोलाय गोदैस्रो दैसुब बिदि गैया
गोथां गोथां दाख्लैनाथ गोमो ना।
बे गोथां लाबोखांबाय। होनबा गावसोरल गोथां जाखुमाबाय। उम।
माथो जेबो